हेलौ
अ खोनादोना नोंथां
ओं खोनादों दे
अ नोंथाङा फ्रि दंमोन नामा
ओं फ्रि फ्रियिनो दं
अ नोंथाङा फ्रि दङब्ला आं ओरैनो ओ फंनैसो खोथासो सावरायनो ओरैनो फन खामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन दे
अ
त' जों मानि बागै सावरायगोन नोंथाङा बुंनानै हो दे खोनादोंना हेल' हेल' हेलौ नोंथां हेलौ खोनायासै‌ नोंथां हेलौ